हेल' औ खोनादों नोंथां? औ खुलुमबाय नोंथां औ औ ओ नोंथांसिम मा ओ गाहाम हामग्लायनाय
औ नोंथांनिस्रायबो आंनि फ्राय जासिहरना थाबाय। नोंथाङा आ नो औ नोंथाङा दा ओ कल हरनायनि जाहोनखौ आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन ओ नोंथांनो आंङो फन हरनायनि जाहो होना नोंथांजों से सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो मा मा खालामना थायो बेखौ नोंथांजों एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां जागोन।
अ ओ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा खानफ्रोमबो जेनेबा दिनाव सानाव मा खालामना थायो?
आं दा बुंनो थाङोब्ला आङो कलेज आंना दाथ' कलेजनि माबा ना कलेज थांबाय थानाय जायो नालाय आं कलेज थाङो कलेजनि फ्राय फैयो फैनानै ओंखाम ओंख्रि संङो। ओंखाम ओंख्रि संनानै दसे रेस लायो हयथ'बा उन्दुयो। बिनि उनाव आंङो ओ सान हाबबोला ओ बिदिनो दसे बेरायहैयो। ओ जाग माबा फोराव खाथि खालानि जागाफोराव हयथ'बा दखानफोराव बिदिनो बेरायना ओमफ्राय फैयो फैनानै आङो फरायनो जयो। फरायनो जनानै बेनि उनाव आरोहाय ओ ओंखाम सङो आरो आङो ओ हरनि जानायनि थाख बिनि उनाव ओंखामजों खाम संबाय स संनानै जाबाय जानानै उरुयो आरो आङो। बेनो आरो आंनि माबाया सानफ्रोमबो मावबाय जानाय खामानि। दा ओ नों नोंथाङा ओरैनो मा मा खामो? बेनो।
औ नोंथां ओ आंथ' बिदिनो सानाव जेन'बा ओ फुङाव जोङो फुङाव उथिनानै बिदिनो ओ न'नि जानाय लोंनाय खामानिखौ मावग्रोयो आरो बिदिनो फुङाव सेखा सिबो खानसि सुयो। हरनि जानाय खानसिखौ जोङो सुयो। सुनानै बिदिनो साहा फुदुंनानै लोङो बिनि उनाव जोंथ' ओंखाम जानो थाखाय ओंखाम संखानांगोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओंखामबो सं औ बिदिनो ओंखाम संबाय संनानै बिदिनो न'खरनि मानसिफोरनो खुरनानै होबाय होखांनानै जाखांनानै बिदिनो आरो खानसि सुगावनांगौ बिदिनो संनानै दसे सम ओ फुंनि जाखांनाय खाजाखौ जाखांनानै बिदिनो दसे सम ओरैनो थाबाय बेबा दसे ओरैनो उन्दुनानै थाबाय नङा बा ओरै ओरैनो थाबाय आरो बिदिनो अमा आदारफोर होनो थाबा अमा आदारफोर होबाय होनानै बिदिनो औ सानजौफुनि संनो जालायबाय नालाय बेयावबो संलायबाय आर ओ बेलासे थायेमाव बि बिदिनो टिउसन सिउसन लानाय जायो मालाबा मालाबा बिदिनो।
औ।
औ। बिदिनो ओ बेलासि जाबाथाय आरो लोगोफोरजों बेलासेथ' टिउसन लानाय जायो मि बिदिनो लाखांनानै लोगोफोरजों दसे ओ रायज्लायहैबाय एबा गामिफोराव बेरायहैबाय दसे औ बिदिनो औ बिदिनो सान सानफ्रोमबोनि जिउखौ बिदिनो बारहोनाय जायो आरो। गावबा गाव खामानियाव नांथा खालामनानै। आरो औ आरो सानफ्रोमबोथ' बिदिनो न'आव जानाय लोंनायखौथ' मावबाय उम जेन'बा खामानिफोरबो थायो अबावबा थांब्रबनांगौबो जायो बेफोरावबो थांनाय जायो आरो। आरो बिदिनो औ। कम्पिटार क्लासबो लानो थांनाय जायो आरो आं नोंथां।
औ। दा ओ नोंथाङा ओ मा मा। खालामनानै। गोजोननाय मोनो।
आंथ बिदिनो ओ ननि। जेनै खामानिफोरखौ। मावनानै एबा साफा सुफा खालामामनानै मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ। ओ नोंथाङा। नोंथाङाबो बिदिनो मा मा। मावनानै बा मा मा खालामनानै मोजां मोनो नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला आङो ओ बांसिनानो दा। ओ। टेकनिकेल खामानि बांसिन मावो आरो आं जेरै ओ। अनलाइननि। खामानि। बांसिन मावो आरो आङो। दा ओ गोबां खामानि दं दा आं गोबांनि नामफोरखौनो बुंला। थेवब्लाबो आङो माने। बुंबाय आरो। ओ बेफोरबायसानो आं अनलाइननि। खामानि मावो। आरो लोगोसे। जे आङो बिजाब फरायो माने। मा बुङो बेखौ सेल्फ। डेभ्लपमेन्ट होननाय। बेफोरबायसा बिजाबखौ फरायो। जाहाथे आंनि।
ओ सानफ्रोमबो बिदिनो औ। दे बुंनाय नोंथां।
औ बिदिनो माने बिजाब फरायनानै माने गावनि। रोंगौखौ म रोंगौथिखौ माने। बां होबाय थायो आरो।
औ औ नंगौ बिदिनो फरायनाय टाइमाव फरायनांगौ बिदिनो बेरायनाय टाइमाव बेरायनांगौ मावनाय टाइमाव मावनांगौ नङा होनबा? थां औ औ आरो बिदिनो जोंथ' सान। सानबा न'आवनो थाबाय थानाय जाया नालाय मालाबा सोरबा फरायसालियाव थांनांगौ। एबा कलेजफोराव थांनांगौ बिदिनो दाथ' आंनिया ओ कलेजाबो जोबथ'बाय नालाय नोंथां बिदिनो। आं न'फोरावनो। ओ एसे एनै फिसा बेरला खामानिफोरखौ मावनानै मोजां मोनो आरो।
औ दा ओ नोंथाङा बिदिब्ला होमबा ओ नोंथांनि माबाया फरायनाया जोबथ'बाय होमबा ना? नोंथां
औ नोंथां। ओ जोंना दा एक्जाम सेक्जाम। मा होनो एगजामफोरा जोब्बाय नालाय बिदिनो न'फोरावनो थायो आरो दा।
औ दा ओ बिदि। ब्ला नोंथाङा ओ इयुननि बाथ्रा मायबाफोर सानदों नामा माने मा बायसा मा मावगोन मा खालामगोन?
ओ गासैनिबो खाफालावथ' बिदिनो जाखाफुङा नालाय बिदिनो। मा जायो उनाव। साननानै दोनदों आरो औ।
औ।
औ।
दा ओ औ दे नोंथां बुंलाय।
थाबनो लेंहर।
औ दा ओ नोंथाङा बे न'आवहाय। जि खामानि मावो बेखौहाय। हारसिं मावो ना न'खरनि मानसिफोराबो नोंथांजों हेफाजाब होयो?
नो नोंथां ओ दाथ' जोंहानि न'खराव बिदि रावबो हेफाजाब होग्रा गैला नालाय जोंहानि आइयाबो बिदिनो गोबां दुब्लियाव खामानि थायो नालाय। बेयावनो मावहैयो आरो आं न'आवनो। हारसिं थाना मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला दाथ' होमबा माइ गायनाय। बोथोरबो जाबाय ना बिदिब्लाथ'। नोंथाङा बे गासिनिबो थाखायबो ओंखाम संनाय आरो हाजिराफोरनि थाखायबो ओंखाम संनाय बेफोरबायसयाथ' खामानिथ मावबाय। थनांगौ जाबाय नङा होमबा औ दा बेफोर औ दा बिदिनो बेफोर। बेफोर खामानिखौ मावनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों माने? नोंथाङा। बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना?
ओ जोंनाथ' संनाय संनाय खावनायाथ' बिदिनो सानफ्रोमबोनि हाबाखा नङा होनबा? बिदिनो जोङो संबासो संबासो मावबासो जों मोनजागोन मावनाय मावनायजोंसो खोथा औ बिदि बिदिनो ओ बे जेनबा खामानि मावग्रा मानसिफोरखौथ' मोन जों मोजाङै सोंखानांगोन नङा होनबा नोंथां? जोबोर खस्थ' सान्दुं एबा अखा हाबाथ' अखा हाबाय सान्दुं दुंबा सान्दुं हाबाय बिदिनो खस्थ' मावनाय मानसिफोरखौ मोजाङै सोंनांगौ आरो साहा होनाय टाइमाव साहा होनांगौ। ओंखामा होनाय टाइमाव ओंखाम होनांगौ आरो। औ। नोंथाङाबो बिदिनो आरोबाव मा मा मावनानै जेनबा मोजां मोनबावो अनलाइननि खामानिनि अनगायै?
आं दाथ' ओ न'आव थाबोला आङो दा न'नि खामानि जेरै फिसा फिसा खामानि जेरै ओ दा दैज्लां बोथोरनि नालाय दा दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावहाय आङो दा ओ दुब्लियाव थांनानै खोथिया फुनाय खामानि मावो आरो ओ बे हालेवनायाव ओ हेफाजाय हेफाजाब होयो आरो। माने न'खरनिफोरजों। आरो लोगोसे खोथिया रोगानाय बेफोर बे बायसा खामानिखौ मावो दा सान्दै। दा आं न'आव थांथनाय जायाखै नालाय बेनिखायनो आं आङो रुमावनो थानानै आङो माने गावनि माने रोंगौथिखौ बांहोगासिनो आरो लोगोसे आङो माने एसे गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो थाखाय माने आङो अनलाइन खामानिया ओरैनो माव मावबाय थायो आरो। दासान्दि ओमफ्राय ओंखाम संनाय जायो। बिनि जानाय लोंनायफोरखौ निजेनो संनानै निजिनो जानाय जायो आरो। दा आंना
हो
नोंथांनि रायलायनायखौ आं खोनायाखै माने नोंथां।
हो मा होनदों नोंथां?
नोंथां नोंथाङा मायबा बुंदोंमोन नामा?
थाङा बिदिनो जोंथ' सानफ्रोमबो न'सिंआव थाबाय थानाय जाया नालाय बिदिनो ओ सानथोम बहाबा बहाबा नांब्रोबगौ जानाय टाइमाव दावबाय हैनाय जायो आइ थिंजोंनो बिदिनो गारिफोरजों औ ओ बिद बिदिनो न'खरनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होनायानो ओ साब सिन मोजांसिन नङा होनबा नोंथां? नोंथांनि बादिब्ला मा जेनेबा हेफाजाब होनाया मोजांना हेफाजाब होयिया मोजां नोंथां?
ओ आंनि नोजोराव बुंनो थाङोब्ला ओ बे खामानि लानानै खामानि रखम जायो आरो। जेनेबा दा हेफाजाब होनोनायाथ' जों हेफाजाब होखानांगौ जोंना नालाय। गासिखौबो न'खरनि मानसिफोरखौ हयथ'बा लोगोफोरखौ। दा ओ बबेबा खामानिखौ जोङो माने गावखौनो मावनानै लाथों होननानैबो जोङो दोननांगौ जाहाथे बियो रोंथो होननानै
औ औ नंगौ।
औ दा नोंथाङा मा सानो बे बिफोरनि सोमोन्दै माने हेफाजाब
उम दा ओ हेफाजाब होनायाथ' ओ गोबां खामानि दं बिदिनो गावबा गावबो मावनो हानाय जेनबा गावबा गाव मावनो हानाय खामानिखौ गावखौनो मावनो थिननांगौ बिदिनो हायै खामानिखौ जोङो लोगोबो नांगौ नालाय बे लोगो नांनाय खामानियाव जोङो हेफाजाब होफानांगौ आरो होमबाना बिस बो मोजां मोनो गोजोन्नाय खौ मोनो आरो। औ हेफाजाब ओ जेनबा हेफाजाब होबासो हेफाजाब मोनफिननो नालाय बेनि खायनो गासिबावबो लोगोआनो जा मालायानो जा आलासिफोरानो जा गासिखौबो हेफाजाब हैनांगौ आरो।
औ नोंगौ नोंथां‌।
औ।
दा ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समावबो जाबाय।
उम
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनगोन होननानै
औ
मिजिं थिबाय औ दे